हेलौ
औ हेलौ
अ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
अ बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामदों दा
आं दा बिदिनो जिरायगासिनो दं नोंथां
अ बिदिब्ला दिनै जोङो बरनि ओंख्रि अनला, नारजि, नाफाम बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन। एसे सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजा
अ बिदिब्लाथ जोंना अनला ओंख्रिया बरनि मोनसे गुबै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओंख्रि। नङा होनब्ला?
औ
अनला ओंख्रिखौ जोङो गिबियावनो माइरंखौ एसे सोमना लानानै बेखौ एसे रुयोब्ला, गोग्गो दैजों सुनानै बेखौ दिंखियाव एबा उवालाव देनानै गुन्दै खालामना लानाय जायो। बिनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो अनला ओंख्रिखौ दै गुदुङाव होनानै, जेनेबा दैया जेब्ला दुङो बेयाव खारै होनानै, संख्रै होनानै अन गुन्दैखौ जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला होनानै जों बेखौ संनाय जायो आरो। बेनिफ्राय अनला खारैयाव जेब्ला दाउ बेदरफोर, अमा बेदरफोर बेफोरबायदिनो ना गिदिर गिदिर बिदि होयोब्ला अनला ओंख्रिया साबसिन हामसिन गोथावसिन जायो आरो ना। आरोखाय फा खायफा मानसिफोरा अनला ओंख्रिखौ गोखैबो संनानै जायो। जेरै थाइगिरजों मैथाजों बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गोखै बेफोरबायदि बेदरजों नाजों संनानै जायो आरो। बिनि-बिनिफ्राय आरो दा दैज्लां बोथोरफोराव औवा मेवाइफोरबो मोननाय जायो। बेनिखायनो औवा मेवाइखो दानना लाबोनानै एसे साफानो बिगुरखौ जिरनानै दैयाव जोङो लानानै, बा जाहाथेव औवा मेवाया बार हाबा बेबायदि दैयाव सोमना लाखांनायनि उनाव, जों बेखौ फिसा फिसा हानानै, औवा मेवाइखौ साफा सुनायनि उनाव जोङो अनला ओंख्रियाव अवा मेवाइखौ होनानै संनानै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय आरो जोंनि जा नारजि मैगं नारजि मैगंखौथ जों गिबियावनो फाथो-फाथो खौ जोङो फोनानै जेब्ला फाथोआ देरो, बिफाङा गिदिर जायोब्ला जोङो फाथोनि बिलाइफोर खौ खानानै जों बेखौ फोराननानै लाग्रोयो। फोरानना लानायनि उनाव। जेब्ला बियो रानो अब्ला बिखौ जोङो नारजि होननानै बुंनाय जायो। बि दिनो नार्जिखौ जोङो, सोरबा सोरबा एसे मुरायनाय बुङो ना? मुरायनानै ओमफ्राय आरो सोरबा बिदिनो गोरान लाथा लाथा ओंख्रि संनानै बिदि जायो आरो। नारजिखौबो जोङो गोबां मानसियानो, अमा बेदरजों, अमा बिबौजों बेनिफ्राय ओ लकेल दाउ बेफोरबायदिजों जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। ना-नारजिखौ जोङो गिबियावनो, ओ खायफा खायफाया खारैजों एवफ्रामनानै लाखायो, आरो खायफा खायफाया दैखौ गुदुं खालामनानै नारजि बिलाइखौ एसे सान्दुंफोराव होनानै गोरान स्राव स्राव खालामनानै, सिफ्लेनानै होनानै संनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदि-बिदि संनायफोरखौ जानो एसे गोथावसिन मोनो आरो। बिदिब्ला नोंथांमोननिसिम नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेफोरखौ माबायदियै सङो? एसे फोरमायनो हागोननामा नोंथाङा?
औ हागोन।
अ दे
अनला ओंख्रि संनायाथ दा नोंथाङा बुंनाय बेबायदिनो। एसे एखेयानो। संनाय जायो
औ
माइरंफोरखौ बिदिनो माइरंखौ सुनानै बिदिनो उवाल बा दिंखियाव देनानै गुन्दै खालामना लाखांनायनि दैखौ गुदुं खालामनानै बेवहाय गोदौब्ला बे अन गुन्दैखौ होनानै खारै होनानै संख्रि होनानै संनाय जायो आरो
बेनिफ्राय
ओ गो खैजों जानोब्ला मेस्था थाइगिरफोरखौ होनाय जायो
औ
आरो सोरबाफोर गोखै जानो गोसो गैयाब्ला बिदिनो औवा मेवाय दा दैज्लां बोथोराव मोननाय औवा मेवायफोरखौ होनानै सङो आरो बिदिनो जोंनाथ' ओ अनला ओंख्रिया बर'नि गुबै मैगं नङा होनबा बेनिखायनो ओ गोदोनि फ्रायनो सोलिबोनाय हाबा बा ओ खास
औ
बेफोरखौ जों बांसिनानो
औ
संनानै जानायखो
औ अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि हाबानि जेनेबा हाथासुनि हाबा फिसा बेयावथ' नांथारगौ जायो नङा होन
औ औ
औ जों हिनजाव गोदाननि आखाइजों संनाय अनला ओंख्रिखौ बयबो जानानै मोजां मोनो
औ
बेनिखायनो हाबा हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रिजों दाउ बेदर बेखौ संथारनांगौ जायो। हिन्जाव गोदाना। आरो बेबायदिनो नारजि नारजिखौथ जोङो जेनेबा खास एबा मराखाम मराखामफोरावथ नार्जि ओंख्रिखौ होथारनांगौ नारजि ओंख्रि जायाब्ला नारजि अरगाराब्ला जोङो गोथैनि नखराव जोंनि ओह सुवा सुथिया खारा होननानै जों बुंनायखौ खोनानो मोनो। बिनिखायनो। जोङो ओ मराखामखालि नारजि ओंख्रिफोरखौ होनाय जायो आरो बे नारजि ओंख्रियाव जोङो। अमा बेदर बा दाउ बेदर बेबायदि होनानै संनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय आर रो नाफाम नाफामाथ बरनि मोनसे गुबै जोंनि ओंख्रि। नाफामखौबो बिद बिदिनो जोङो ना फिसाफोरखौ बा खायफा खायफाया ना गिदिरनिबो नाफाम बानायो। दानि जुगाव। थ नाफामफोरखौ जों बाजारफोरावबो फाननायखौ नुनो मोनो आरो। गोदोथ जों गावबा गावनो नखराव जानो आरो आलासिफोर फैयोब्ला बेफोराव जानो बिदि बानायनानै दोनोमोन। औ। गिबियावनो नाफामखौ जोङो ना फिसाखौ जोङो गुरनानै बा सेनफोरजों सानानै बा बिलो हाखर सारनानै जाम्फै बेफोरखौ सारनानै जोङो जा मोनो ना बेफोरखौ लाबोनानै नाखौ सायनानै स्रनो सु नानै फोराननानै लाग्रोयो। फोरानना लानायनि उनाव जोङो नाखौ। दिंखियाव ओह थासजों देनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय। बिखौ देखांनायनि उनाव खायफा खायफाया लारु बायदि दाब्लि दाब्लि खालामनानै फिथाफोर बायदि खालामनानै जोङो सान्दुंङाव फोराननानै दोननायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय खायफा फाया ओरैनो गुन्दैयैनो भुयामफोराव सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिनि उनाव। जोङो जाहाथे बोसोरसे बोसोर नै मोजाङै भोयामफोराव सोनायनि उनाव जों बेखौ जेब्ला बिनि ओ नाया मोजाङै सेवनानै जानो हानाय जायो अब्ला जों बेखौ नाखौ खा खारै संख्रै थाव एसे फाल्लौ। सामब्राम सामब्राम गोजा बेफोरबायदि होनानै संनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय बिदि सु संनानै जायोब्ला जोबोर गोथाव जायो नङा होनब्ला। ओह बिदिब्ला नोंसोरनि हजों मा बायदि? बिदि नाफामखौ संनानै जायो एसे खोन्थानो हागोन नामा औ
नाफामाथ जोंना ना गोराननिफ्रायसो बानायनाय जायो नालाय बि बिदिनो ना गोरान बे ना खौ ना गोथांखौ
औ
फोरानना लाग्रोनानै
औ
गोसोम बा थास गुफुरजों देग्लिनानै लानाय जायो आरो रो बेनिफ्राय
औ औ
भैयाम बा हासुुङाव सोनानै बे नाफामखौ बानायनाय जायो
औ
बेनिफ्राय गोबाव सम मास मोनसे बा मास मास मोननै बा सोरबा ओ बोसोरसे गाहाम दोननानै बे नाफामखौ जायो आरो
औ बेनिफ्राय माबायदि संनानै जायो नाफामखौ
संनायाथ आं गुबुननि संनायखौबो नुफेराखै दा आं संनाबो जाफेरनो मोनाखै थेवबो आं दा मि थिनाय बायदिब्ला ओ बिदिनो ओ खारै संख्रि बिदिनो फालौखौ एसे गोसा होनानै ओ एवनानै जायो होननानै आङो मिथिनो मोनो आरो
औ औ नङाबा एसे फालौफोरा एसे गोसा जायाब्ला माने गारमाफोराव एसे माननायनि सान्सा थायो होननानै खोनानो मोनदों आरो नङा होनब्ला औ बेखायनो एसे फालौफोरखौ गोसा सा होनानै सङोब्ला मोजां जायो आरो जानायावबो।
औ
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ